हेल' औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों बुंनायसाय
औ नोंथाङा दा फ्रि दंथयोना?
औ औ दङ
आङो माने नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोना जाबाय माने जोंनि बर' समाजावहाय माबायदिहाय जोङो दाउ अमा फि फिसियो मोसौ बेफोरखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां जुदि बिनि सायाव सावरायलायोब्ला नोंथांमोन बिनि सायाव जुदि सावरायलायोब्ला नोंथांमोननि जायगायाव जेरैबायदि दाउ अमा फिसि नानै रां खामायो बिनि सोमोन्दै आरो आं मोनथिना मोनगोन बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि जायगायावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनारफोर फिसिनानै रां खामायोब्ला बिनि सोमोन्दै आं मिथिना मोनगोना आसा खालामबाय आरो नोंथां बेनिखायनो दायो नोंथां हा
नोंथाङा बेनि सोमोन्दै बुंग्रोलाय औ नोंथां
औ औ औ दाउ अमा दाउ औ औ बुंनोसै
एसे थाबथानानै थाबथानाय खोनादों नोंथांनि रावखौ
औ नेटआ एसे स्ल' जादों नोंथां बेनिखायनो बिदि खोनादों जानो हागौ।
नोंथांनियाव नोंथांनियाव नेट गैया जानो हागौ बिनिखायनो बिदि खोनादों खोनादोंना?
औ नोंथां
ओं दाउ अमा फिसिनाय अ जिब जुनार फिसिनाय होनोब्लाथ' बेफोराव जों बर'फ्रा गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर फिसियो जेरैबायदि ओ जानाय ओ जानायनि फारसेबो जिब जुनार फिसियो आरो ओरैनो फिसि ओ ओरैनो न'आव साजायना दोननो थाखायबो जिब जुनार फिसियो बेफोरबायदिनो रांखान्थि आरजिनि थाखायबो जिब जुनार फियो गाव जायाब्लाबो आरो गाव जायालासिनो बेफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जानायनि बेलायाव दाउ अमा बोरमा हां गसो फारौ बायदि बायदिफोरखौ फिसिनानै बेफोरखौहाय आलासि फैयोब्ला जायो बेबायदिनो आरो बेफोरखौ फाननानै रां आरजियो। बिनि ओ बिनि अनगायैबो आथिखालाव अमानि बेसेनाथ' गोबां जानानै फैबाय। बेबायदिनो दाउनि बेसेनाबो गोबां जानानै फैबाय फारौफोरनि बेसेनाबो गोबांसै। बेबायदिनो गोबां हांसोफोरनि सेनाबो गोबां जायो आथिखालाव हांसो होननानै बुङोब्ला हांसोखौ आथिखालाव मोननोनो गैया। जेरैबायदि हांसोआ गोबां रोखोमनि दं उम जेरैबायदि मोनथामसो रोखोमनि आं हांसोखौ नुदों। जेरैबायदि आ हांसो गुबै हांसो राजा आरो मोनसेखौ खाथिहांसोना मायाबा होननानै बुंङोमोन बेबायदिनो बोरमाखौ औ बोरमाखौबो मोननै मोनथामसो रोखोमनि फिसियो जेरैबायदि उम राम बोरमा दिसि बोरमा आरो ओ मा बोरमा होनो ओ फोर बै मासे बोरमा मेन्दा बेफोरखौबो फिसिनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो अमाखौबो ओम सा ओ बिल ओ बिलाथि अमा आरो दिसि अमा बे फोरबायदि फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो आरो सै ओ ओस ओ न'खर न'खराव ओरैनो साजायनानै दोननो थाखाय जिब जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जेरैबायदि सैमा मावजिफोरखौ फिसियो सैमा मावजिफोराबो गोबां रोखोमनि दं। ओ सैमाखौबो बायना लाबोनानै फिसियो बेबायदिनो मावाउजिखौबो बायना लाला मोनाबो फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो आरो ओम बेफोरखौ फिसिनायनि अनगायैबो ओ रांखान्थि सैमाखौ फिसिनानैबो रांखान्थि आरजिनो हायो जेरैबायदि सैमा खौ फिसिनानै सैमानि फिसाखौहाय फानहरनानै गोबां रां आरजिनो हायो बेबायदिनो
बेफ-बेफोरबायदिखौनो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो बेफोरजों लोगोसेनो आरो रां खामायनो थाखाय मोसौ मोसौफोरखौबो फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हायो बिनि ओ बिनि अनगायै बो मोसौजोंनो जों हालेवो नालाय मोसौआ गोबां खामानि होयो बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायाव ओ माबायदि जिब जुनार फिसियो नोंथाङा सुन्दुयै बुंनानै होलांदों नामा।
औ नोंथां थिग बेबायदिनो जो औ खोनादों नोंथां।
ओं ओं।
हेलौ ओ जों जोंनि ओनसोलावबो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय बे जोंनि ओनसोलाव गोबां ओम रोखोमनि जिब जुनार फिसिनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बुंनाय बादि नो बिनि अनगायैबो बांसिन अमा दाउ खौ उम आरो बोरमा मोसु हांसो बेफोरखौ फिसिनायखौ जो बांसिन नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय। बेनि अनगायैबो अमाखौ बांसिन आरो दाउ उम थिग बेफोरनि अनगायैबो जोङो मा होनगोन आलदा आलदा रोखोमनि अमाखौबोथ' मोननाय जायोना नोंथां उम थिग बेबदिनो दिसि अमा हाइब्रिद बिदिनो लखेल ना मा होनो बिदिबो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो गोबां उम अमानिबो फार्म खालामनानै गोबां उम फिसिनायखौ जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनो नोंथां आरो बिनि अनगायैबो गो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेवहाय खाथि उम मा होनो बिदिनो खाथियावनो मार्केट दङ नालाय अमानि बेखायनो जोंहा एसे माबायाव मोजां नालाय मार्केटिंआबो बिथिं बेखायनो बांसिन अमाखौ फिसिनाय जायो नोंथां उम बेनि अनगायैबो दाउफोरनि बेलायावबो गोबां दाउफोरखो आलदा आलदा रोखोमनि फिसिनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय बिनि अनगायैबो उम मा होनगोन दाउआवबो दाउआवबो आलदा आलदा रोखोमनि था दङ ओमफ्राय आं नामखौ मिथिला नोंथां। उम थिग बेबादि आरो नोंथां। दाउनि बेसेनाव आथिखालाव गोबां बुरजा सानायखौ नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलावहाय आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां उम रां आरजिनायखौ नुनो मोन्दों गावनि न'खरावहाय सुंथानो थाखायबा एबा गा गथ' गथाय फरायनाय एबा जानाय लोंनायाव बाहायनाय बेफोरनि अनगायैबो आरो उम मा होनगोन उम दाउनि अनगायैबो आरो हांसो दङ। आरो बिथिं बोरमा थिग बेबायदि आरो आरो बेनि अनगायैबो आरो जोङो मोसौ दङ मोसोनि बेसेनाबोथ'आजिखालि बु बुहुद थांनायखौ नुनो मोन्दों नोंथां फानबाथाय मोसौफोरनिया आरो बेनि अनगायैबो मा होनगोन आजिखालिथ' आरो ब्रयलारनिबो फार्म बुहुत खालामनो मोनदों जोंनि ओनसोलावहाय बोरराथावनि नोंथां खोनादोंना
औ औ
खोना दोन औ ब्रयलारनिबो गोबां फार्म खालामदों औ ब्रयलारनिबो गोबां फार्म खालामनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां आथिखालाव जोंनि ओनसोलावहाय थिग बेबादिनो गावबा गाव मा होनगोन न'खरावहाय बेबायदिनो गोबां रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो हाय जानायावबो बाहायदों दाउ अमाफोरखौहाय आलासि फैबा सोरबा माबाफोर समाज समहाय माबाफोर जाबा थिग बेबायदिनो आरो गोबां बेफोरावहाय उम बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों जोंनि आथिखालावथ' जोंनि समाजावहाय दाउ अमा नांखागौ नोंथां उम बेफोर नां सोलिखायोखा जोंनि समाजावहाय बेफोरखौबोहाय बेवहाय गामियावहायनो माबानानै बिदिनो फानो आरो बिदिनो गामियाव लांलायो लाबोलायो बेफोरनि अनगायैबो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों नोंथां आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा? हेल'
ओ औ बेफोरबायदिनो बर'फोरनि न'खराव औ बेफोरबायदिनो बर'फोरनि न'खराव जिब जुनार फिसिनाय होनोब्लाथ' बेखौ फंसेयाव एबा फुंनि बाथ बाथ्राजों बुंनानै फोजोबनो हाया मानो जिब जुनारखौ फिसिनानै बेफोरखौ जायो आरो उम फाननानै रांखान्थि आरजियो बेनिखायनो बेफोरखौ फंसे फंनै बाथ्राजों फोजोबनो हानाया गोरलै बाथ्रा नङा आरो बेनिखायनो नोंथांनो आङो सुद'यैब्लाबो जोंनि ओनसोलाव मा मा जुनारफोरखौ फिसियो माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो बुंनो सानदों बेबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि दाउ फिसाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव ब्रयलार फार्म बानायनानैहाय गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां बेबायदिनो बेफोरनि अनगायैबो बोरमा फार्म बानायनानैबो गोबां रां आरजियो बेबायदिनो आरो लकेल दाउनि फार्म बानायनानैबो ओ लानायखौ नुनो मोनो आरो हांसोनि फार्मखौबो आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो मोसौनिबो दङमोन गोदो गोदाय नाथाय आथिखालाव ओम मोसौनि फार्मखौ आथिखालाव बांद्राय नुनो मोनला आरो नोंथां मानो होमब्ला ओ आथिखालाव अमानि ओम ओं आथिखालाव अमानिया बांसिन जानानै फैदों मानोना अमा अमा होननानै बुङोब्ला अमा गोथांनिबो फायखारि मोनो आरो अमाखौ दाननानैबो नों फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो बेनिखायनो अमानि बेसेना गोबां होनना बुंनो हायो उम जों बर'फोरा थ' अमा जायालासिनो थानो हाया अमा नङाब्लानो जाया जों बर'फ्रा ओ आलासि सोंनाय हाबा खुंनाय माबा नांगौनि थाखाय गुबै होनना बुंजायो आरो नोंथां आलासि सिबिनायाव बिनिखायनो जोङो ओ बेफोरबायदिनो जों नाफोरखौबो फिनानै लानाय जायो फुख्रि जावनानै बर'फोरनि न'खरावथ' फुख्रि थाखायो नालाय नाथाय अब्लाबो जों बांसिन ओ अमाखौथ' सिथारब्रबनानै जाहोनो हाया ना लाय अब्लाबो जोङो बाजारफोरावहाय बायना लायनानैहाय जाहो फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ न'खराव जुदि दाउ हांसो दङब्ला दाउ हांसोखौनो सिथारनानै जाहोनाय आरो फुख्रि थानायफोरा न'नि फुक्रियावनो सा ओ ना सारब्रबनानै जानाय जाहोनाय बेफोर खौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनिखायनो बुंनो हायोदि आथिखालाव ओम आथिखालाव बेफोरनि ओ बेसेना गोबां सहैबाय आरो बेफोरनिफ्रायनो जोङो ओम बर' नाथाय बेफोरखौनो जों बर' आइजोफोराबो आथिखालाव बेफार फालांगि खालामनानै रां आरजिगासिनो दं जेरैबायदि बर' आइजोफोरा बयलार दाननानै रां आरजियो दाउ दाननानै रां आरजियो नाथाय बेफोरनि अनगायैबो आथिखालाव अमा अमानि बेफार खालामनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां आ थिखालाव जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो ओ बर' आइजोफोरा दाउ अमा मोसौ बोरमा बायदिखौ फिसिनायावबो जेना आरो ओ नांगौ समाव बेफोरखौ उम बाहायनायावबो बर'फोरा उन नङा आरो नोंथां बेबायदिनो बर' आइजोफोरा जेरैबायदि फिसिनायाव उन नङा बेबायदिनो ओ फाननायावबो उन नङा आरो बे फारावबो रां खामायनायावबो ओ बिनिखायनो बुंनो हायो नोंथां जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरखौ फिसिनायजों लोगोसे फाननो ओ रांखान्थि आरजिनायाव गोबां ओ जौगाबोदों आरो बेफोरखौ फिसिनानैनो जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा मुंबो लाखिबोदों बर' आइजोफोरा ओरैनो जिरायनानै थाया हौवा फोरजों समान समान बेफार फालांगि खालामफायो रां आरजियो ओ खामानि मावो बे फोरबायदिया बेफोरबायदिखौ जोङो बुंनाय खोनानो मोनो आरो आथिखालाव बर'फोर ओ गोदो समाव बर' फोरखौ गुबुन हारिया नायनो बायोमोनब्लाबो आथिखालाव बर' फोरनि बेफोरबायदि मावनाय दांनायखौ नुनानै बर'फोरखौ ओम गोग्गाना बुंनायखौबो आथिखालाव नुनो मोनो आरो नोंथां ओम बर' हिनजाव फोरा जनानै थाया गोबां हौवाफोरजों समान समान खामानि दामानि मावनानै रां आरजियो गोबां खस बेफोरबायदि राव बुंनायखौ नुनो मोनो आरो जों खोमाजोंनो खोनानो मोनो जोंनि ओ जोंनि खाथि खालानो थानाय गुबुन हारिनिस सुबुंफोरा बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनो मानोना जोंनि आइजोफोर जोंनि बर' आइजोफोरा नङाब्ला बिसोरनि माइ गायनाय बायदि बायदि खामानि फोरा जाया माने जोंनि बर' आइजोफोरखौ नांथारगौ जायो बिसोरनो बिनिखायनो ओम बिनिखायनो जोंनि आयना बुंनो गोनां जायो ओ बिसोरो गोसो सिङाव नायनो नायनो बायोब्लाबो सायाव बिसोरो जोंनि मानसिखौ गोबां बाख्नायो आरो नोंथां आरो नों नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा खिन्थु
आथिखालाव आरो गोबां मा होनदों जोंना समावबो जाबाय नोंथां होमबाबो र एसे बुंनोसै आङो थिग बेबादैनो खोथा बुंनाय बायदिनो आथिखालावहाय गोबां जोंनि बर' समाजावहाय मा होनगोन हिन्जाव माहारियाबो गोबां माबाफ्राव मा होनोमोन बेबायदिनो अमा दाउ फिसिनायावहाय गोबां माबा रां रोंखा राखा नालाय थिग बेबायदिनो गोबां मा बाखानायखौ नुनो मोन आरो नोंथां आथिखालाव गुबन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो थिख बिबादि नो गुबुन हारियाबो गोबां बेबायदिनो सोलोंनो हमबाय जोंनि माबाखौ नुनानै बेफोर रांगिफोरखौ नुनानै नोंथां नंगौ ने
औ औ नंगौ नोंथां औ खोनादों
औ जोंना समावबो जाबाय नोंथां खोनादोंना दे नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांखौ उननि समाव बेहाय बेफोरबायदिनो मोनसेसो आयदा लानानै सावरायफिनो मोनगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दिनैनि